अ नोंथां खोनादो
औ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम फुंजानि जासि हरग्रोनाय थाबाय
अ आंनि थिंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलि नोंथां अ नोंथां होमबा जोंङो मानि सायाव रायलायनो
जों नोंथां दा ओ जोंनि आबहावा ओ नि सायाव फिफां लाइफांनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ अ अ जागोन जागोन नोंथां होमबा नोंथांङा एसे फोरमायदो जागायग्रो दो
औ दा आथिखाल मुगायाव जोंङो नुनो थांङो दा जोंनि आबहावाया गोबां गोबां गुबुंले जाबोगासिनो दं नंङाहोमबा नोंथां आरो ओ जोंनि ओनसोल आरो गोदोनि हाग्रा ओनसोल जायगाफोर माखासे जायगाफोराव माने बिफां लाइफांनि अनजिमाया गोबां खमायलांनायखौ जों नुनो मोनसै नंङा होमबा नोंथां आरो आथिखाल मुगायाव ओ सुबुं अनजिमा बारा जानायनि जाउनाव माखासे हाग्रा ओनसोलाव बिफां लाइफांनि अनजिमाया लासैयैनो खम खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगो
दा जोंङो गोदोनि आबहावा आरो आथिखालनि आबहावा ओ नायनो थांङोब्ला जों गोबां फारागखौ नुनो मोनसै नंङाहोमबा नोंथां उम गोदोनि समाव गोदोनि आबहावाया आबहावानि बारा थाजिम गुसु आरो जेरैबो साखोन सिखोन जों थानायखौ जों नुनो मोनोमोन गोदोनि
नंगो नंगो नंगो नोंथां
दानि आथिखालनि जों आबहावा आरो बारहावाखौ
द
सोलायनाय नुबोबाय नंङा
बिदिसो अ नंगो नोंथां नंगो
दा जोंङो ओरैनो हाग्रा ओनसोल सोलाव गोदोनि माखासे बिफां लाइफां जोबलांनायखौ जों नुनो मोनो मोनोमोन मोनबोबाय आरो नोंथां ओ आरो माखासे खासे हाग्रा ओनसोलनि गोबां आ दाम गोसा माहोनो बेसेन गोसा फिफां लाइफां जेरै साल सिगुन बायदि बायदि फिफांफोरनि खमायलांनायनि औ खौ जोंङो नुनो मोनबाय आरो नोंथां
ओ नंगो नोंथां
औ माखासे आरो आबहावा गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनाथ' सुबुंङानो थाखाबाय जों सुबुं समाज जोङो बे आबहावाखौ जोंङो गुबुंले खालामनानै लादों नंङा होमबा
औ
आबहावा गुबुंले जाहैनायनि जाउनाव जों सुबुं अनजिमायाबो गोबां माखासे खैफोदाव ओ गोलैनो गोनां जानायखौ जों नु
नंगो नंगो माखासे बे बेरामारि जायो
जेरै जोंङो दा गोदोनि बोथोर आरो दानि दा दैज्लांनि बोथोर समाव नांगौबिबांनि अखा हायोमोन
औ
राव नांगौ बिबांनि सान्दुंफोर दाल गोदोनि बायदि बोसोरनि समाबो एखे थानायखौ जों नुनो मोनलिया
नंगो नंगो नोंथां बो बोथोरा अ दा दानिया बोथोरा थि नंला दैज्लां बोथोराव जों अखा हानायखौ खमै नुयो माने नांगो ओ नांगो समाव अखा हाया आरो अखा नांङि समाव अखा हानाय बेफोरबायदि उल्था जादों आरो बोथोरानो सोलाय सोल'ओम अ
बे जों सुबुङारि मिथिग्राखौ जोङो अलखदाव खोख्लैनायनि थाखायनो बेफोरखौ जादों होननानै आं सानोदों
औ नगाय नंगोन
माबायदि सानो बेफोरखौनो सानोना नोंथां
ओमफ्राइ जोंनि आबहावा'थ गुबुंले जानाय गुबै जाहानोा जाबाय जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनाय जोंनि सुबुं ओ अनजया गोदो गोदायनिफ्राय बांबोबाय बाङै बाङै आथिखालाव गोबां बांबाय आरो सुबुं अनजिाया बांबोला थानो जायगानिबो गोनांथि जायो बेफोर जाब माखासे हाग्रा बंग्रा सेफायनानै बिफां लाइफां दानफनाय सुबुंफोरा न' न' बां लुदों
औ
आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो गोदोर गोदोर कलकारखाना इन्डास्ट्रि दा जारिमिनारिफोरखो गोदोर गोद लुदों हाग्रा बंग्रा सेेखायनानै लोगोसे बेफोरबायदिनो स्कुल कलेज मेडिकेल बेफोरबायदि बानायदों हाग्रा बंग्रखौ दानफायनानै आरो जेरै जोंनो कलकाराना फोरनिफ्राय गब'नाय उखुन्दै लोगोसे लेथ्रा। बेरखो दैमाहारियाव फोसावहरो बेफोराव दै दैमा गुबुंले जादों बेफोरबायदिनो गोबां दैमा थानाय जिब जुनारफोरा ओ बे बिस गोनां दैखो लोंनाय थैदों लोगोसे बेफोरबायदि मोसौ बोरमाफोरा बेफोर दैमायाव दै लोंनानै बेराम जादो थैदो गोबां खहा जादों जिब जुनारा बेफोरनि आरो उखनि थाखाय गोबां गुबुंले जादों जोंनि आबहावाया। बिनो आरो माखासे सुबुं बायनाय लोगोसे गारि मथराबो बांलांबाय दं बेफोर जानो गोबां बांलांदों माने आरो मा बुंनो आरो ओहो बेफोरनो जोंनि टाउन सोहोरावबो बिफां लाइफांखौ नुनो मोनला। गासिबो दानफायना गिदेर गदेर बिल्डिं लुदों बेफोर ज टाउन सोहराव बांसिन गुबुंले जानाय-‌- जोंनि आबहावाया गामि गफाया एसे खमखौनो नुनो मोनो नाथाय आथि' गामि गफायाव हाग्रा महरखौ दान दानफायनानै ओ माखासे आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जोङो बेफोर जाहोनावनो गोबां गुबुंले जाहनखौ मोनदों आरो जोंनि बिदुङाबो बांदों गोदोनिख्रुइ बांसिन अ लोगोसे माने बोथोरानो एकदम सोलाय सोल' जाबाय आथिखालाव। थि नंला अ आथिखालाव आरो मोनसे ज मा बुङो बेखौ अ अ ओहो मोनसे गा आथिखालाव जेरैबायदिओ दैज्लां बोथोराव जोंङनो माइ आबाद गायनो अखा नांगौ बेबायदि अखाखौ आथिखालाव मोननो थांला जोङो आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव थि समाव थि समाव जि समाव जोंनो अखा नांगौ बे समाव अखाखौ मोनला बेफोरबायदिनो गोबां आबादारिफोरा ओ आबाद मावनायाव गोबां ल लस जादों ओसामा अ
आरो आथिखालाव जों नुनो नायनो थाङोब्ला माने गोदोनि समाव जाबायाददि आबादफोर जायोमोन आथिखालाव जों बेबायदि आबाद जानाय माखासे
माखासे र रासायनारिक हासार बाहायनि जाहोनाव हाया गुन गैयै जालांदों जोंनिया बेफोर जउ न जोंनि आबादा मोजां जाला आरो नोंथां
न औ दा जोंनि आबहावा या
औ
बिनि जायगायाव रुजुनानै नायोब्ला जों दा गामि ओनसोलनि आहावाया गुसु थाजिम जायोब्ला सहरनि बारहावाया गुसु थाजिम जानाय याव बेबादिनो दुंहाव दुंहाव थासारिखौ मोनो नङा होमबा नोंथां दा टावन सहराव बे बिल्डिं गोजौ गोजौ थानायनि थाखाय बेवहाय माने बारहावा आरो बिफां लाइफांखौ दान दानस्रांनायनि थाखाय गोबां बारहावाया गुबुंले जालांदों नोंथां आरो टावन सहराव गारि-मटरनि बिबाङाबो बांसिन जानायनि थाखाय बेयाव उखुन्दैफोरा बारखौहाय गुबुंले खालामो आरो बायदिसिना बायदि रोखोमनि खारखाना थानायनि थाखाय बेवहाय बारहावाखौ गुबुंले खालामबाय थायो आरो दैनि दैनि ना
अ
बेदि औ
नंगौ नंगौ नोंथाङा आथिखालाव नोंथमोननि गामियाव बांसिन दा बिफां लाइफां दंना गैया?
दाथ' आथिखाल नोंथां जों बुंनो थाङोब्ला जों जेब्ला उन्दै बे समाव जोंनि ओनसोलाव माखासे हाग्रा ओनसोलफोरखौ जों नुयोमोन माखासे गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ जों नुयोमोन नाथाय दा आथिखालाव बेफोर बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै माने सुबुं अनजिमाया न' लुनानै थानायखौ जों नुनो मोनबाय नोंथां बेयावनो जोंनि बिफां लाइफाङा खमायलांबाय
नंगौ नंगौ। आरोनो जोंनि जोंनिया बर' सुबुं फोरनिया मोनसे हामा हुदा दं जेरैबायदि जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो बिफां लाइफां दान्नानै फालांगि मावनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि जाहोनाव गोबां मानसिफोरा बिफां दाननो थांबाय दं जेरै गामि गफा हाजो गुदियाव थानायफोरा नोंथां
बिफां लाइफां दंफां फाननानै न'खर सोलियो दासिमबो जों साफा सानै सुबुं नुनो थाङो
माखासे माने बिफांफोरखौ हाग्रा बंग्राफोर बिदिनो दानफायनानै दा गैयानिफ्राय गैया सो जालांबाय दं जोंनिया। बेफोरनि जाउनाव गोबां गुबुंले जाबोबाय गामिसो गामि गामि गफायावबो दा बोथोरा एसे सोलायनो हमबाय
बेयावबो जों नायनो थाङोबा हाग्रा ओनसोल हाग्रा बारि जायगाखौनो जों नुनो थांलिया
औ नंगो नोंथां
माखासे सुबुंफोरा होनो थानो जायगा गैयनि थाखाय हाग्रा ओनसोलखौ एवस्रांनानै थाहैनायनि जाउनाव माखासे हाग्राानि जिब जुनारफ्राबो बाहेरायाव ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होनबा नोंथां?
उम जेरै जोंनि जोंनि मैदेरारिफोरा मोसाफोरा मोख्राफोरा जोंनि बे न' खाथि खाथियावनो फैनाय नुनो मोनो आथिखालाव
नंगौ नोंथां उम नंगौ थारैनो
औ
आ
ओरैनोथ' जोङो दा आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानोब्ला मा खालामनांगोन नोंथांनि बायदिब्ला?
औ आंनि आंनि बायदिब्ला सेथियावनो जोङो बिफां लाइफां गायनायखौ गोसो होग्रोनांगोन आरो नैथियाव जों बिफां-लाइफां हाग्रा ओनसोल दानस्रांनायखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन जे जेसेबां हायो एसेबां जोङो बेखौ होबथानो नाजानांगोन आरो जोङो बिफां बिफांखौ बाहायनानै जा बुस्थु बानायो बा बिफां लाइफांखौ बाहायनानै जों जा खामानिखौ मावो बे खामानि मावनायखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबां खमायनो नांगोन आरो नोंथां
औ
खालामबा जोङो हाग्रा ओनसोलफोरखौ रैखा खालामनो हागोन
औ
आरो दा नुगासिनो दङ माखासे ओ फेक्टरि कारखाना बायदिसिना ओ फोराव गोबां माने सेवलाङि बुस्थुफोर बानायो नङा होमबा नोंथां आ जायो बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जोङो ओम ओ बाहायनायखौ खम खालामनांगोन आरो जुदि जों आबहावाखौ थाजोमै लाखिनो थाखायब्ला
अ नंगौ नंगौ
औ आरो जोङो दौनि दंग आरो नालाफोरखौ जोङो जेब्लायबो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन बे दंगनि जोङो ओ मुवा बिस्थु जायफोर बेसादफ्रा सेवनानै थाङा बेफोरबायदि मुवा बुस्थु गारनायखौ जोङो बन्द खाला
मुवा बेसाद माने नों जेरै ओ जाग्रा आं खाम फोर माबाफोरखो दंग आरो गारबा नाया जानाय ना खा बे पेकेटनि बुस्थुफोर होगारबोला बे पेकेटफोरा सेवा बेफोर जाउनाव माखासे् दैमा गफायाव गोलैना गुबुंले खालामो जोंनि माबा फोर बे प्लास्टिकफोरा सेवना थाङाना बेफोर जाहोनाव ओ जोंनि माखा खासे ओ दैमानि जिबफोरा
औ
बेराम जायो
बेराम जायो औ नोंथां आरो जों दा आथिखा बि दिनाव गामि ओनसोलनि बिलो बा बबेबा दै थांनाय जायगाफ्राव गोबां ना थानायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालि जों ना अनजिमाखौ खमायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ गोदोनि समाव जोङो ना हमलाबायबानो नाखौ गोबां मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जों नाखौ नागिरबाबो मोननो थांलिया
मोनला खमिबाय बहुद जों मोजां दा माखासे नाखो बेफोर जाहोनाव बायना जानोसो गोनां जायो फिसिनाय रासायनारिक ओ हासार होनाय फिसिनायफोरखौ जों नुनो मोनो
औ औ फुख्रिबा मुगानि फोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनबाय औ दा होमबा नोंथा बो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
अ समा र समा जाथयाखैदां नोंथां
अ
अ समा जाबाय नोंथां होमबा जोङो दोनथनोसै ना नोंथां दे ओंदे नोंथां